हेल' हेल' औ औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनाबाय
औ औ
होम
दा आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोना जाबाय मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ माने कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ
दा जोङो दिनै माने जोंनि जि बर' हारिनि दोरोङारि आगजु दामग्रा दामग्रा देग्रा नङा होनब्ला नोंथां
ओम
जेरैबायदि खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरनि सायाव सावरायनो होन्नानै नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय आरो नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ दा आङो आंनो गिबियाव बुंग्रोनोसै बेनि उनाव नोंथांखौ नोंथांनिफ्राय आं मिथिना लानोसै नोंथां ना औ दा जोंहा दोरोङारि आगजु दामग्रा देग्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा खोनायाखै नोंथां हेल' खोनायाखै
औ
खोनायाखै खोनायाखै हेल' खोनायाखै नामा नोंथांङा हेल' हेल हेल हेल हेल खोनायाखै हेल' नोंथां हेल' हेल' हेल' नोंथाङा जायगाखौ एसे दोरदना होयोबा गाहाम जागोमोनखोमा हेल' खोनाथाराखिसै नामा नोंथां
औ खोनाबाय खोनाबाय
औ औ माने दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाया नोंथां हेल' हेल' आं जेबो खोनायाखै नोंथां नोंथाङा एसे जागाखौ एसे दोरदना होयोबा गाहाम जागौमोन खोमा
औ दे एबार खोबाय दे बुंदो खोनाबा बाय दे
औ दा दिनैनि रायलायनो गोनां माबाया जाहैबाय माने टपिकआ जोंना माने दामग्रा देग्रा। दोरोङारि आगजुनि सायाव सावरायनोसैमोन आरो नोंथां दा दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजु होननानै बुङो आंनो सावरायनोसै नोंथां।
औ
औ दा दोरोङारि औ दोरोङारि आगजु माने दामग्रा देग्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा खाम सिफुं ज था सेरजा बेफोरबायदि नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ औ
दा बैफोर दोरोङारि आगजुफोरखौ जों माबायदि बानायनाय जायो? बा जों मा मा ओ दाम माबायदि ओ बिथिङाव जोङो बेफोरखौ बाहायनाय जायो जों बेफोरखौ औ जों बेफोरखौनो माने सावरायनोसै आरो दा जोंहा खाम होननानै बुङोब्ला
उम
माने जोंहा मोनसे दंफांखौ माने बेयाव माने बेखौ ओ सिङाव माने फोराननायनि उनाव माने बेखौ दानफ्लंना लानानै बेयाव माने जुनारफोरनि बिगुरखौ माने जोङो होनानै माने बेखौ दामनाय जायो आरो बेखौ दामोब्ला माने मोनसे साउन्ड ओंखारो बा सोदोब ओं रिंखाङो। बेखौनो जोङो खाम होननानै बुंनाय जायो आरो दा बे फोरबायदिनो माने जोंहा सिफुं दङ सिफुुङाबो जोंनिया औवाजों बानायनाय जायो। जोंहा बर'नि
औ
गुदु माने सिफुं होननानै बुङोब्ला माने मोनबा गुदुं गोनां नङा ओनब्ला नोंथां?
औ
औ दा बेफोरबायदिनो जोङा मा खालामो ओ सिफुंखौबो बेफोरबायदि औवाजोंनो बानायनाय जायो बेनि उनाव जोंहा दोङो सेर्जा सेर्जाखौबो जोङा बायदिसि ना बिफां लाइफांनिफ्राय बानायो जोंहा ओ सिजौ दंफांनि फ्रायबो बानायनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङा मान्दार बिफां बेफोरबायदिनिफ्राय जोङा गोबां बेफोरबायदि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ बानायनाय जायो आरो।
औ औ
दा बेफोरबायदिनो माने जोंहा मा खालामबावो बेजों लोगोसे जोङा थरखा नङा होनलाय थरखा मिथिगौना नोंथाङा?
औ मोनथिगौ।
औ बे थरखाखौबो जोंहा औवाजों बानायनाय जायो माने बे दोरोङारि आगजुफोरा मोनफाया मोनसेजों मोनसे माने ओ गोरोबफ्ले होयो आरो माने जोंनि जि माबाखौ माने जेराव जोङा मोनसे गैयाब्ला मा जायो देंखोआ मा जायो खापसारा जायो नङा ओनब्ला नोंथां?
औ औ
औ दा बे ओ खापसारा जानायनि थाखायनो गासैबो माने जोंनि ओ जि दामग्रा देग्रा आगजु बेखौ माने गासैखौबो गोनांथि जायो आरो नङा ओमब्ला?
उम उम
औ। दा बेफोरबायदिनो जोंहा बेफोर दामजुफोरखौ म मायाव बाहायो होनना बुङोब्ला जोंहा बैसागु मोसानाय खेराइ मोसानाय बाथौ आर'ज बेफोरबायदि गोबां बिथिङाव माने जोङो बेफोरखौ माने बे दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ
औ दा बेफोरबायदिनो मा जायो जोंहा बैसागु मोसानायाव बेफोरखौ लानानै माने जोङो बैसागु मोसानायखौ नुनो मोनो
हम
माने मोनसे समाव जोंहा बिगियानारि जौगानायाव मा जादोंमोन जौगानाय लोगो लोगोनो बायदिसिना दाबग्रा देग्रा आगजुफोर फैसोदोंमोन ना नोंथां
उम उम
बेयाव मा जादोंमोन जोंहा माने बैफोर माने दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै माने लानानै माने मोसाथिंनायखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय माखासे समाज सिबियारि बिथांमोननि नाजानायावसो दिनै माने बेफोर जिराद बा आगजुफोरखौ लाहोनानै सुबुं माहारिखौ लाहोनानै दामनायखौ सिखायनानै माने दिनैनि बे बैसागु मोसानाय मोसानायानो होन गुबुन माबा मोनसे मोसानायावनो होन बेफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननायखौ जों दिनै नुनो मोनो आरो
उम
दा बे बिथिङावनो नोंथाङा माने बे दामनाय देनाय आगजु आगजुफोरनि सायाव आग जेनेबा दोरोङारि आगजुफोरनि सायाव औ बेफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बानायनाय माबायदि बानायनाय जायो बा माबायदि मा मा माबायाव दामनाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होायोबा एसे गाहाम जागौमोन
औ औ नोंगौ ओरैनोथ' जोंहा जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे दोरोङारि दामनाय देनाय आगजुफोर दङ
औ औ
जायफोरखौ जोंनि गोदोनि नि जे आजै आजौ मोनहानो
औ औ
गावसिनि जे आगजु नांगौ बायदि बेफोरखौ माखासे जेनेबा जारिमिनबो दं
औ औ
जेनेबा सिफुं माब्रै सोरजिनाय बा सेरजाखौ दा आरो नोंथाङा नो बुंखालांबाय हाय माबोरै बानायो बा खाम सेरजा थरखा बेफोरखौ माबोरै खालामो ओरैयाथ' बेफोरो जोंनिनो दोरोङारि दामजु होननानै जों मिथियो जेनेबा सिफुुङाबो सिफुं बायनाय बेनिबो माखासे नेंमखानथि दं जेनेबा मानो गुदुंङा गरंबानिबो माखासे
औ औ औ
धोरोमजों सोमोन्दो गोनां माने गासिबो आरोखि जाबख्रिं ओरैनो थरखा थरखा बेफोरखौ जोङो जोंनियावहाय ओरैनो बैसागुआरि जानायफ्रावहाय बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो बयबो
औ औ
सेंग्रा सिख्ला ज' ज' मोसानाय आरिफोरावहाय बोराय बुरै बेफोरबायदि रंजानाय आरिनायफ्रावहाय जों बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो जोंङो बिदिनो खेराइआरिफ्रावहाय खाम सिफुं बा सेरजानाय बेफोरखौबो जों नु
बेफोरखौबो औ औ
ओरैनो बे बाथौ आर'जावहाय आं नुनो मोनदों आरोखि माने सेर जा दामनाय आरिनाया बांसिन सोलि
थारैनो थारैनो
आथिखालाव बे हारिमु मुवा हारिमु दामनाय बेखौबो जों नुनो मोनोथाय बेखौहाय हारमुनियाम माने हारमुनियामाबो दानायखौमोन खिन्थु बेयो वेसटार्ननि बेखौ दामनाय नुयो आरोखि ओरैनो जोंनियावहाय जेनेबा नों बुंनाय बायदिनो जेनेबा ग्रा आगजुफोरखौहाय बाहायालासिनो जेनबा साउन्ड सिस्टेम बाहायना रंजानाय आरिनाय
नोंगौ बेयो जोंनावबो गोबां सोलिबाय मानो होनोब्ला जोंनियावहाय माने
ओरै बायदिबो जाबाय माखासे सोलोंना लानो रोंङैयाव दोरोंङारि जे गावनि दामग्रा दामजुफोरखौ सोलोंना लानो रोङैयाव आरो फोरोंग्रानिबो आंखालावहाय जेनेबा सोलोंनो मोनैयावहाय बेफोरखौ दामनो रोंला नालाय दा बेनिखायनो माखासे एसे साउन्ड सिस्टेमखौ लानानैबो रंजानाय आरिनाय बेफोरखौ नुबाय बिनिफ्राय एसे बोराय बोराय द'फोरा जायफ्रा सिफुं दामनो रोंङो बा हारमुनियाम बा जायखिनि खाम दामनो रोंङो बिसोरो माने गंफा गंनैल' लानानै दामनानै रंजानाय आरि बेखौ नुबाय दा बेफोरखौ खौ जों रैखा खालामनांगौब्ला जोंनो माने बेफोरखौ फोरोंग्राफोरनिबोद आंखाल नालाय जोंनो बेफोरखौ फोरों नांगौ आरो जों बयबो गोसो गोसो गुदुं जानानै जों सोलोंनांगौ आरो जोंनि जे
औ
गाहाय फोरबो गोनां बे आरो
ज औ औ
नङाबा मानेे जों
नोंथां
ओरैनो जोंनिल' दामजु होन्नानै बुंनो हागोन आरोखि हायाबा
औ औ
समाव माबो जाबाय नामा थां
औ औ दे दे दे लाखिथ'नोसै बेखिनियावनो औ दे दे दे
उम